हेलौ खोनादों औ
खोनाबाय
औ खोनादों औ
जों दा दंफां आरो औवानि सायाव दंफां आरो औवानि बाहायनायनि सायाव रायलायनोसै नोंथां
औ औ जागोन दे नोंथां
उम होनबा दा सिगाङावनो नों बुंग्रोदो दंफांखौ जों मा मायाव बाहायो आरो बर' सुबुंफोरा माबोरै सायाव सोनारनानै थायो
औ
दंफांखौथ' जोङो अनेक खामानियाव बाहायनाय जायो आरोना नोंथां जोङो दंफांखौ न' न' लुनायाव एबा सियार टेबोल बानायनायाव
उन्दुग्रा फालें सियार बानायनायाव गासिबावबो बे दंफांखौ बाहायनाय जायो आरो
उ नंगौ
औ
न'नि न'नि उखुम दोनायाव आरो खोरखि खोरखि बानायनायावबो दंफांखौ बाहायनाय जायो
दा औवाखौबो औवाजोंबो जोङो न'खौ लुनो हायो औवाजों न' लुग्रा खायसे खायसे सुबुंफोर दं गोरिब सुबुंफोर औवाजों न' लु लुनानै थायो आरो औवा जों जो जोङो जेखाइ, खबाइ, सेन खखा बायदिसिना ना साग्रा एबा गुरग्रा बानायनो हायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ।
आरो औवाजों जों लेखाबो बानायनाय जायो‌।
उम नंगौ।
दा नोंनिफ्राय एसे बुंना होदो आरो नोंथां।
दंफां दंफ जों मिथिंगायाव माने जों दंफांखोनो बांसिन बर' सुबुंफोरा सोनार सोनारनानै थायो सायावबो बन नुवा बेनिखायनो जों दंफांखौ दाननानै ओ‌ बन्द खालामनाय जायो। आरो बिदिनो दंफांखौ जोङो फाननानैबो फैसा मोनो। दंफांनि फ्राय जोंनानोथ' बानायनायफोरखौ गोबां बुंखाबाय
औ
आरो ओमफ्राय उ उन्दुग्रा बिसना थिबलस, सियार उम फाय नांगोलखौबो दंफांजोंनो बानायनाय जायो।
औ औ
ओमफ्राय ओ मोजां मोजां इदिनो ओ थेबोल, सियार ओमफ्राय न'आवबो बांसिन जों दंफांखौनो बाहायनाय नुनो मोनो।
औ
ओ दंफांनिफ्रायनो काट बानायनाय बाटाम बानायनाय
औ औ
ओमफाय आरो थेला बानायनायावबो जों दंफां दंफांखौनो बाहायो।
औ औ
आरो जों थांनानै थासान्दि माने दंफांखौनो बाहायलांनायखौनो नुबाय थाखायो आरो ना नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां।
दामिक दामिकनि दंफां दं जेरै साल, सि
औ
ओमफाय गाम्बारि बेफोरखौबो जोङो माने दान गोबां ओ रां फाननानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो बर' सुबुंफोरखौ
औ न'फोराव मानि दंफां गायनो मोजां मोजां दंफांखौ गायनानै लानो हायोबा माने बेखौ फाननानै हाखावनानैबो फाननो हायो ओरैनो फानहरनोबो ह हायो ओमबा जों गोबां रां आरजिनो हायो आरो दंफांजोंबो। दंफाङा जोंनि थाखाय बिराद मुलाम्फा गोनां माने नांगौ जानाय जिनिस आरो बेयो
औ नंगौ।
उम
दा हौवानि बेलायावबो जों नोंनो एसे बुंलांखाबाय नोंथां
औ औ माने दंफांखौ जोंङो बनावबो बाहायो आरो बे माने दंफां दंफाङाबो बेसेन बारा बेसेन गैयि एसे खम बेसेननि दंफां थायोना बेफोरखौ बनावबो बाहायनाय जायो जायो आरोना नोंथां
नंगौ
ओम
बुंस'नोसो हाया गोबां दंफांखौ जों बाहायनाय जायो आरो
औ
गिदिर गिदिर आलना बानायनाय
ओम
आरो आरो दाउ दाउ गनन्द्राफोरावबो बांसिनानो दंफांनि अ न बायदि फिसा बानायनानै दा गनद्रा दोननाय नुयो आरो औवानि बेलायावबो औवानि बेलायावबोथ' जों गोबांखौनो बाहायनाय नुनो मोनो अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा ओमफय फुलनि बेरा हेबनाय
औ
जोगोनार बैसां खालामनायावबो जों औवाखौनो बाहायनाय जायो
औ औ
बिनिफ्राय बिदिनो औवानिफ्रायनो जों देलायग्रा जिनिस माने औवानिफ्राय हेबनानै दिहुनायखौ नुनो मोनो
औ
जेरै औवानिफ्राय बिबार
औ औ
औवानिफ्राय बिबार बानायनाय नुनो मोनो आरो देलायग्रा औवानिफ्राय जों खानजुंबो बानायनो हायो
औ औ
ओमफ्राय गोबां दंङो आरो
औ औवाजों जोंङो बेराफोरबो दुमनो हायो ना।
उम आरो जों माने औवानि औवानि औवार आरो दंफांखौ
उम उम
औवायाबो। बययाबो नाम दंङ। बिज बिजलि माखाल।
उम
मोनसेखौ मा होनो बावबाय आं।
औवा गुबै औवा बुरखा।
औ आरो औवा मेवाइखौबो जों जाबावो। बेया ना।
औ जायो जों औ
उम जों गोबां बारनाय नुनो मोनो। न' बानायनायावबो जोङो आरो दानाय लुनाय
अ
दानाय लुनायावबो बिदिनो गनसे गनसा बानायनाय साल खुन्था बानायनाय
दंफांजोंनो जोङो साल खुन्थाखौबो बानायनाय जायोना? थ थाद जि दाग्रा बेफोरखौ दंफांजों बानायजोबनाय जायो।
आरो ओंखाम एरनायाव खादौ औवानि।
औ औ
दानाय लुनायावबो औवा बिबांखौ जों बां नुनो मोनो आरो बाहायनायखौ।
औ।
आरो दंफांखौबो थाथसााल बानायनायाव बाहायो।
औ।
बेनिफ्राय दंफांखौ जों आरो मायाव मायाव बाहायनाय नुबावो नोंथां?
दंफांखौथ' जोङो बाहायनायफोरखौ गासिबो बुंलांखाबायानो। बे। जों नांगौ नांगौ जिनिसाव बाहायनायफोरखौ जों बुंखांखाबायानोना नोंथां। जोङो औ औवाखौ जों एखम्बा औवा हासिबबो सैनानै सिबो आरोना।
औ। ओमफ्राय बिदिनो बैसां बानायनाय।
औ।
जिगाब जिगाप थुमनानै दोननायावबो जों औवाखौ बेरा खालामना दोननाय नुनो मोनो।
औ नंगौ नोंथां।
आरो।
आरो औवा औवा मेवाइखौ जोङो आसारबो बानायनानै दोनो।
उम।
आसार बानायना दोननाय जायो जि लामनो थाखाय। दान्दाबो बानायनाय जायोना
आरो औवाजोंनो। बायदि बायदि हेबनानै बानायनाय जायो आरोना नोंथां। ओै जोङो सिफुं बानायो
औ।
हरखा बानायो। नोंथां बिदिनो। औवानि दामजुआव जों सिफुंखौनो बुंलांबाय। ओमफ्राय दंफांनि बेलायाव जों मान्दार बिफांनिफ्राय खाम बानायनाय जायो
औ।
आरो गोदोनि समाव अमा अमा आदार होग्राखौ नावद्रा दंफां ओमफ्राय गोथौ बेसे गोबाव सम दंफांखौ दानख' दान। गोथौ खालामनानै बेयाव अमानि नावद्रा बानायनाय जायोमोन।
औ औ।
उ बेनिफ्राय सेरजाखौ जों दंफांनिफ्रायबो बानायनाय जायो।
औ।
उ खामखौ जोंथ' बान्द्रा दंफांखौनो बानायो, आरो बेखौ मोसौनि बिगुरजों मा दंफाङावबा मा सिथाबनानै खाम मोनसे
औ
उ बेनिफ्राय नोंथाङा एसे फोरमायनानै बुंबावदो। माने जों बा
हा?
जों बर' सुबुंफोरा
औ औ
दंफांखौ जेनेबा नोंसोरनि ओनसोलाव मा मा दंफां नुनो मोनो नोंथाङा?
जोंनि ओनसोलावथ' दंफांफोरखौ सिगुन हालखौबो नुनो मोनो आरो। सालखौ होनोमबाबो बुहुत खम नुनो मोनो सिगुन, साल गाम्बारि फायलादबफोरखौबो नुनो मोनो, फायलादब।
औ
आरो खोदोम, जिया
औ
सिगुनखाद
उ
आरो बायदि अनेक दंफांफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंजोंबो। नामफोरखौ बुंजोबनो हाया।
औ आरो। बिसिनाफोरखौबो जों दंफांनिफ्रायनो डिजाइन डिजाइन बानायनाय जायो ना।
औ औ मानिे दंफां औवाया जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय जोबोद गोनां आरो।
औ
दा नोंथां
औ
दोनथ'सै नामा?
औ दे नथां।
औ दे
औ